हेलौ
औ हेलौ
अ बे समायाव नोंथांजों अखानि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथाङा खोनादों ना अखा होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनांगोन जों सोरबाया मिथिगोन बर'फोरा नाथाय बेलेगा मिथियाबो जानो हागौ अखा होननानै बुङोब्ला जि गोजौनिफ्राय जे जोमैनिफ्राय सिरिबोयो जि दै जि दै सिरिबोयो आरो सिग्लाबजोबोबो आरो खोनो अखा होननानै बुङो आरो बे जोमैया जेब्ला गोसोम जायो दाखा जायो ओ गोसोम जानानै बे दैखो जोमैया लाथुमो आरो बिनि उनाव बै दैया सिरियो आरो सिरिनानै जोंनि हायाव सिरि फैयो आरो बे बेख खौनो अखा होननानै बुंनाय जायो। आरो जोङो अखाखो नायोब्ला जोङो मिथिनो हायो अखानि गोनांथिया मा बुस्थु अखाया जेब्ला गैया जायो अब्ला जोंनि हा हुफोरा राननो गोबां गोरान जालाङो जोंहा खेथि बाथि खालामनो हाया जायो जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि प्रब्लेम बा उखुबिदाफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय अखाया जुदि फायोब्ला जोंनि आबाद मावनाय जोंनि दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामनाय माइ खेथि खा खालामनाया गोबां मोजां जायो आरो अ खा थायोब्लासो जों खेथिफोरखौ खालामनो हायो आरो बेनिखायनो जेराव अखा गैया जायो जेराव अखायानो फैया हाफोरा गोरान जायो बेबायदि जायगाफोराव बेबायदि ओनसोलफोराव माइ आबाद खेथि खालामनो हाया जायो बेखौ जों मिथिनो हायो अखाया जोंनि थाखै गोब बां बेबायदिनो गोनांथि एबा जोंनि जिउजोंबो सोमोन्दो गोनां जिउजों सोमोन्दो गोनां खो आं मानो थाखाय बुंखो? जाहोना जाबाय अखा थायोब्लासो जों खेथि बाथि खालामनो हायो। आरो जेब्ला खेथिया जायो अ अब्ला जों बिनि फिथाइखौ जों मोनजायो जों जानो हायो बेनिखायनो जोंनि जिउजों गोबां सोमोन्दो गोनां बे अखाया। नङासै? हेलौ आरो बिनि बागै नोंथाङा माबा बुंनोब्ला अखानि सोमोन्दै अखाया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आरो बिनि गोनांथिखौ जुदि फोरमायनो हायोब्ला एसे मोजां जागोन नोंथाङा फोरमायना होनायसै?
औ फोरमायनो हागोन अखा होनोब्ला नोंथाङा बुंखांबाय दहायनो जि जोमैनिफ्राय जि फैनाय अखा बेखौनो अखा बुंनाय जायो। आ दा जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जेन अखानि बेेसेन मैल्य बे जाबाय जेब्ला जों जों आबाद मावो अब्लानिया बे अखानि दै गैयाब्ला आबाद मावनो हाया। अखानि दै मोनब्लासो माइ आबादफोराबो मोजां जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायारि फोरावबो जि बिफां लाइ फांआ मोजां थानोब्ला बे अखानि दैखौ नांगौ जायो। अखानि दै गैयाब्ला जोंनि बिफां लाइफांफोराबो रानलाङो। जोंनि हायाल' नङा जोंनि बिफां बिफां लाइफांफोराबो गासैबो बिफोरो मालाबा रानलांनानै थैलांनो हमो। बेनिखायनो अखाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बियो अखाखौ जोंनो नांगौ अखा गैयाब्ला जों मा जागोन दिनै जोङो थांना थानायनि राहा लामाखौबो जोङो आ गोब्राब जागोन। अखा गैयाब्ला दिनै जोंनि बिफां लाइफां फांआ जु दि रानलाङोब्ला जि जोङो बंफांनि अक्सिजेन मोन नो बेखौबो जोङो मोननाय नङा दिनै मानसिनि लानानैबाबो खहा जागोन। दिनै जों थांना थानायनि राहा थायावबो बियो जोंखौ खहा खालामगोन। बिनिखायनो बे अखाया जोबोर गोनांथि आरो जोबोर मोजां। बेनिखायनो अखाया जोंनि थांना थानाय राहा लामायाव बो जोंखौ मोजां खालामो आरो साबसिन खालामो। बेबायदिनो नोंथाङा आरो माबा फोर अखानि सोमोन्दै बुंबावगोन नामा?
निस्सय बुंगोन ओ जि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा मोजांखौनो बुंदों जोंहा बिफां लाइफांनोबो जोंनो अखानि गोनांथि। गोबां जायगाफोराव अखा गैयिनि थाखाय बिफां लाइफाङा देरनो हाया। बिफां लाइफाङा थैलाङो रानलाङो। नङासै?
नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जोंनि थाखाय अखाया गोबां गोनांथि आरो बेनिखायनो जोंनो अखाखो नांगौ जायो। ओ आबादारिफोरा अखानि बेसेनखो आबादारि नङिफोरनिख्रुइ बांसिन बिनि बेसेनखो मिथियो। जाय आबादारिफोरा अ खा गावनि आबादखौ मावनो थाखाय नेबाय थायो बिसोरनि जिथु आस सा बिसोरनि जिथु नेनाय बिखौ बिथांमोना बांसि न मोजाङै मिथिगौ। आरो अ खाया जेब्ला फैयो बिथांमोना रंजायो आरो गोबां बेबायदि नो मोजां मोनो। आरो जोङो अखा फैनाय समाव जोंहा दैसा एसे बेबायदि बाना जायो। बाना जायोब्ला जों गोबां ना फोरबो सारनानै मोननो हायो। जों दै फोर जेराव जमा जायो जों बेयाव बेबायदिनो जालफोर नेटफोर जों सानानै जोंना मोनजायो। नाथाय अखाया जु दि बांद्राय फैयोब्लाबो जोंहा मानसिनि थाखाय खहा जानाय जों नुनो मोन्दों जेरै अ अखाया बारा फैनानै बेबायदिनो दैसाफोरा बांद्राय बाना फैनानै सोरनिबा न'फोरखौ सेफायलांदों। सोरनिबा हा-हा हु फोरखौ खुरखालांदों सोरनिबा न'फोरखौ लोब लादों बेबायदि दि जायो आरो बेराफारसे थिं नायोब्ला जों अखा गैयाब्लाबो जाया नाथाय बां सिन अखाजों लोमजानाय बेबायदि ओनसोलफोरा जोंनि ओ आसाम हादोराव नायोब्ला जोङो बिथिं आफपार आसामफोराव जों मिथिनो हायो जोङो ल' फोरखौ मिथिनो हायो लवार आसामाव जोङो थिं ओ बकफोरखौ बुंनो हायो जोङो। ओ बेबायदि मिरज जाफोर नल-नलबारिफोर कवालकुसि बिथि थिं बेबायदि जायगाफ्रावबो इसे एसे लोमो। आरो बिथिं आफ पार आसामाव काजिरंगाफोराव गोबां बेबायदि डिब्रुगरफोराव बेबायदि दै बाना जानायखौ जों नु मोनो। आरो बे दै बानाजों गोबां जिउनि खहाबो जानो हायो। दिनै आथिखालाव दिनै ओ बे अखानि खहाया दिनै दैसा एबा लैथोमा एबा बिलोफोरावल' जोबनानै थाङाखै नाथ नाथाय दिनै ओ महान नगर जोंनि जिथु सिटि जोंनि जिति सित टिफोरावबो दिनै गुवाहाटिफोर बदि सिटिफोरावबो दिनै अखााब फैयोब्ला दिनै लामाफोरा बन्द' जायो दै फोरा लोमनानै गारि खारनो हाया जायो आरो गोबां गारिफोराबो मटरफोराबो बे दैयाव हाबनानै इन्जिन गाज्रि जानायखाय जों नुनो मोन नो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा ड्रेन सिङाव बेबायदिनो हाबलांनानै गोबां जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों बेबायदि अबस्था जायो जेब्ला अखायाबो बांद्राय फैयोब्ला नाथाय आरो बिनि उल्था सोलायैजों नायोब्ला अखा गैयाब्लाबो जों जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जोङो नायबाय जोङो मिथिबाय अखाया जोंनो थाख थाखाय बेसेबां गोनांथि जोंनि जिबनाव जेसेबां गोनांथि जों बे खोनबाय आरो जों अखानि जि जिथु गिथावना ओ ओ जिथु अखाजों बांद्राय फैयोब्ला जे मा जायो जों बेखौबो नायबाय जों आरो बिनि माखासे बाथ थ्राफोर जोंनि गेजेराव थालांबावदों जों अखानि सोमोन्दै बुंनो हायाखै बेखौ नोंथाङा सुंद' बुं-बुंगोन नामा?
औ औ हागोन नोंथाङा जि बाथ्रा बुं नोंथाङा जि बा बाथ्रा बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जों मोननै फारागआव जोङो राननो हायो अखानि सोमोन्दै मोनसेया जाबाय मोजां मोनसेया जाबाय हामा दा जों मोजांनि बिखय सावरायो। जों मिथियो जेन अखाखौ जोंनि आबादारिफोर नांगौ जि आबाद मावनायल नङा जि खेथि मावब्लाबो जेरैहाय मैगं गोथां गायोब्लाबो जेरै कबि लाव। जेखि आरो फानलु जेखि जो गाया मानो गासै समावबो अखानि दैखौ नांगौ जायो आरो अखानि दैया फैयोब्लासो मोजां जायो आरो बेयो जाबाय मोजां खामानियाव। आरो अखानि दैया हासार गोनां जायो बेनिखायनो जेब्ला आबाद गायो अब्ला बे आबादा मोजां मोजां जायो जेरै जोङो बरिंनि दैफोरखौ होयो बे आबादा एसे प्रदाक्सना खम जायो आरो फिथाइखौ खम मोननाय जायो नाथाय जुदि अखानि दै मोनोब्ला बे हासार गोनां जायो आरो बिदि मोजां बेनिखायनो आबादरि आबादारिफोरा अखानि दैखौ नेयो। अब्लासो बे माइ आबाद खौ गायो। आं बेराफारसेथिं बिथिं खहाखौ नायोब्ला जों नुयो जे नों नोंथांङा जि बुंलांबाय नोंगौ बांद्राय अखा फैयोब्ला जे दैबाना जानानै लामा दब्रा बायनानै मानसि फोरखौ थांनो हायै खालामो। दलं बायो। ब्ला मानसिफोरा थांलाय फैलायनि खहा जायो आरो बेबायदिनो दैबाना जानानै लोमो अब्ला सोरनिबा नआ बु बुखार लांजायो। आरो बेबायदिनो दै दैआ गे देर जानानै सोरनिबा बारि सोरनिबा ओ खेथि मावनायफोरखौ लोमसावनानै बेबायदिनो नस्थ' खालामना होयो। बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो बांद्राय अखा फैयोब्ला बेनिखायनो जोङो अखाखौ मोजांथिंङैबो आरो गाज्रि थियैबो जोङो फारागथिग खौ जोङो राननो हायो। बेनिखायनो जोङो अखाखौ जोङो नायोब ब्ला जों मिथियो जेन अखाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो बेराफारसेथिं नायोब्ला अखाया बांद्राय फैयोब्लाबो जोंनि थाखाय गाज्रि बेनिखायनो जोङो अखाखौ। ओ जुदि जोङो नायोब्ला जों नुयो जे अखाया मोजां फैयोब्ला मोजाङै जायो बेनिखायनो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सोमोन्दै।
नोंथाङा गोबां बेदिनो खोनादों नोंथाङा जोबोद बेबायदिनो मोजां बाथ्रा बुंदों नंगौ जोंनि अख खानि दैया गोबां इदि हास सार गोनां हासार दङ आरो बे हासारजोंनो गोबां हाग्राफ्राबो रज'यो। आरो गोबां बे आबाद फोरा मोजां जायो नंमार गौ हसायैनो बे अखा दैयाव गोबां हा सार दोङो बेफोर बाथ्राखौ नोंथांङा बुंदों बेयावहयथ' बे सैथो बाथ्रा। आरो बिनिखायनो जोङो अखा निफ्राय अखाजों फैयोब्ला जोङो आबादखौ बांसिन मोजां जानाय मोनो जों बरिंनिफ्राय होस्लायस्लाय बबेबा दैसानिफ्राय दैब बोनायनिख्रुइ अ-अखानि दैया जोंनि थाख खाय साबसिन आरो गोबां बेबायदिहै ओ बेद दि‌ फिथाइ थायनाय फि थाइ जाहोनाय दंफां जाहोनायनि बेलायाव गोबां खामानि मावो। ओ बे समाव अब ब्ला जोङो दिनै रायलायबाय अख-अखाया मा बुस्थु। अखाया माखो बुंनाय जायो? अखाजों मा खामानि मावनाय जायो? जों सोलों बाय जों मिथिबाय रोंबाय नङा सै अब्ला जों बे समाव बे कलखो बे समावनो जोङो दोन्थ'नो होनना सानबाय। ओ नोंथाङा आं जों बेबायदि अखानि सोमोन्दै रायज्लायनायनि थाखाय गोबां बेबायदि साबायखर आरो गोबां धय धन्यबाद होबाय आं। बे समाव अब्ला जों बे कलखौ दोननोसै नामा?
औ दे गोजोन्थों।
दे थेंक इउ।